हेल' औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नो-नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय?
आं दं ओरैनो जिरायनानै नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो दङ ओरैनो नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ फ्रि दे नोंथां
अ मानि आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खौ हरनाय जादों आरो दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन दा?
औ हागोन दे नोंथां
ओ मानि बे आयदायानो जाबाय ओं ए आइ आ जोंखौ लेजि बानायदों या ना स्मार्ट बानायदों नोंथाङा मा सानो
माखौ होनदों नोंथां?
ए आइ आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्स जायखौ जों ए आइ होननानै मोनथिनो मोनो
औ
दा बियो जोंखौ स्मार्ट बानायदों ना लेजि बानायदों नोंथाङा मा सानो
बेखौथ' आं बुंगोन मानो होनबा बेवहाय माने स्मा बानायनाय बायदि जादों आरो ना बेवहाय मानसिफोरा जिखुनु माने बेवहाय ए आइ न जायखौ जों बेवहाय फट'फोरखौबो माने बेवहाय जोङो इदित बायदि खालामनाय खालामो आरो बायदि बेवहाय जों बायदि जेनेबा ए आइ आव जों गावनि फट'खौ माबानानै बिदिनो जेनेबा बायदि जायगाफोराव थाङाबो माने बेवहाय होनानै जों फट'खौहाय गावनिखो जायगा फोरबोहाय माने सेन्स खालामनो हायो आरो बेफोरबायदि खालामनो हायो उम नोंथाङा माबायदि सानो बेखौहाय ओरैनो
आंथ' सानो जोंखौ स्मार्टबो बानायदों आरो लेजिबो बानायदों खोमा
औ
मानो बुङोब्ला स्मार्टनि खेथ्र'आव बुङोब्ला जेनेबा ए आइ जोंनि टाइमखौ बासायो नंगौना जेनेबा नटसफोरबा नटस फोर बानायनांगौबा जोङो ए आइ आव सोंनानै कुइसनफोरखौ होनानै जोङो नटस बानायनो हायो औ औ आरो जुदि जोंहा माबा दाउट दङ' बा जों माबा बुस्थुखौ रोङाखै अब्ला बेखौबो ए आइनाव सोंनानै जोङो बुजिनो हायोना
औ औ हायो नोंथां हायो
आरो गाज्रि बुङोब्ला जेनोब्ला जोंखौ लेजि बानायदों
औ औ औ
जुदि ए आइ गैयामोनब्ला आं बे कुइसन आं हायिफोरखौ सोङा लासे आं गावनो हारसिं ट्रायबो खालामगौमोन ना दा बे खेथ्रआव लेजि खालामनाय जाबाय आरो
औ औ माने बेवहाय ए आइ फैनानैहाय जेनेबा जों माने बांसिनानो माने बेवहायसो जेनेबा एनसारफोरखौ नायगिर हैयोना आरो बेवहाय बेहायनो माने फरायनाय फोराबो एसे गाब थाबायदि जालांबाय आरो ना मानसिफोरा गोदोहाय जोंफोरनि समावहाय जोंफोरो माने बिदिनो बिजाबनिफ्राय गावसो कुइसनफोरखौहाय दिहुननानै जों बांसिन फरायोमोन आरो नाथाय दाथ' बिदि जेनेबा मब मबाइलनि जुगबो फैबाय आथिखालाव बिदिनो बांसिन इउटुबफ्राव बो आरो गुगोलावबो सार्च खालामनानै मोनो नाथाय जोंनि समावथ' बिदि जों बाहायामोन जेरै जों किपेडखौसो बांसिन बाहायोमोन मबाइलखौहाय नाथाय दाथ' बांसिन लकडाउन होनायनिफ्रायनो बेवहाय स्कुलफ्रावबो जेनेबा अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय बांसिन मबाइलफोरखौनो स्कुलनि सारफोराबो माने बायनो होनाय बायदि जानानै माने बेवहाय बांसिन गथ'फोरा फराय'नाया एसे दुरबल जाबोबाय आरो बेवहायनो बांसिन खम जाबोनायखाय नुनो मोनदों जेरैहाय जों बांसिन फरायोमोन जोंफोर गोसो होसारनानै बि बिदिनो दाथ' दानि गथ'फोराथ' थ' बिदि बुंबाबो उल्था बायदिसो जायो मानो होनबा बुंबाबो एसे दायसो जाहैगोन माने जायखौ मोजां फरायनो होयो बेखौ माने गाज्रिसो सानो दानिफोरा बिदिनो आरो बिस बिसोरो माने मोजां फराया मानि जेनेबा मोजांनि नि थाखाय जों बुंबाबो माने बिसोर बाथ्राखौहाय लाया आरो एसे उल्था बायदिसो बुंनाय बायदि
औ औ
बेवहाय आरो बिसोरनोदि सानो दानि जोंनि बिमा बिफाफोराबो एसे गोरोनथि दङ'मानो होनब्लाथाय मबाइखौ हेगारना होयो होननानै मानो होनबा बेवहाय माने बिसोरबो मोजां मोजां जेनेबा मबाइलखौ हो रना होनानै माने बेवहाय जेनेबा बिजाबनिफोरखौ कुइसनफोरखौ नायगिरना लिरदों खोमा होनना सा सानोना न'निफोरा
बेफोरावनो जेनेब्ला बिजाब नायनायाबो खम खम जानोसै आरो बिजाबनि खना खनला थानाय माखासे कुइसनफोरखौबो जोङो कुइसनफोरखौ माने गथ'फोरा मोनथिला बिदि जायो आर ना मोजाङै फरायसारजोबनाय जाया
औ औ नंगौ नोंथां दाथ' बिदिनो जेनेबा क्लासनि इगजामावबो बांसिन फेल जानायखौ नो नुयो दानि गथ'फोरखौहाय एसे फरायनाय रनिया खमबो जाबोबाय मानो होनबा बिसोर दाथ' कलेज जुगथ' नङा ना गथ'फोरना मानो होन हब्ला बे सानसे फरायबानो जे जेनेबा गासैखौबो लिरजोबनो हागोन गासैबो साबजेक्टनि बिदिथ' नङाना ओंखायनो बिसोरखौ आं सानो आरो मोजां दानिफ्रायनो फिसानिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां फरायलांबोला आरो न'खरनिफ्राबो माने गाइद गाइड होनाय सुबुं जेनेबा बिमा बिफाफोरा मोजां जानांगोन आरो बिदिनो न'खरफ्राव जौ जमा बेफोरखौहाय लोंनानै माने दावराव दावसि खालामा जासे आरो
औ गथ'नो
औ बुजायनांगौ बिदिनो मोजाङै मोजां आखल आखुयै मोजां दिन्थिबा। बिसोरबो लागोन ना बिदिनो आरो। औ दानि गथ'फोरा माने फ्रायानो न'आव माने मोजां दे। हायो बिदिनो बिमा बिफाफोरा मोजां होनना सानो नाथाय बेफोरखौथ' जेनेबा फरायसालि। फोराव थांबोला थ' बिसोरखौ नुवा मा जादों मा मादों गाज्रिसो निसा ना लादोसो ना मादो बेफोरखौथ' नु आं जेब्ला बे बेफोरखौ माने गामिनिफोरा नुसोयो आरो जेनेबा नुहैनानै जेनेबा बिमाफोर। नो जेनेबा नुहर नुनानै माने बुंहैयो अब्ला बिमा फोरा एसे जोंहानि फिसाफोरावथ' बिदि नङा बेफोरबायदिसो होनो आरो ना। बांसिनखौनो बिदि बुंनायखौ नुनो मोनो।
औ गुबुनफोरनि खोन्थानायफोरखौ माने बिसास खालामा।
औ।
आरो खिन्थायोबब्लाबो जाय खिन्थाग्रा बेखौसो गाज्रि मोनोना।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो आरो माने आं सानो बि दिनो जेब्ला माने गुबुननि बुंनायखौबो लानांगौ आरो। जेनेबा औ खोनासंनांगौ माने सब समावनो माने गावनि फिसानि फि माने जेनेबा थार जानो हाया न'।
औ औ।
बेवहाय बिसोरनि बाथ्राफोरा बिसोर माने नंखायबो बुंनानै नंखायबो। बुङो गावनि बिमा बिफाखौ बांसिन औ।
गोबां गाज्रि गाज्रि खामानिखौ मावनाय नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां। बांसिन बिसोरो माने थगायफैयो आरो गावनि न'आवहाय। बिदिनो थगायनाय माने गावनि। गावखौनो थगायना लानाय जादों ।जेब्ला देरगोन ना अब्लानिया बुजिगोन आरो बेवहाय बिदिनो सानो आरो आं दा। दानि गथ'फोरखौहाय जेब्ला
आरो औ मबाइला मोजां खामानियाव बाहायनांगौ मबाइला जोंखौ मानि गाज्रिबो खालामो आरो मोजांबो खालामो। जुदि जोङो मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय बहुत मोजां आरो गाज्रि बाहायब्लाथ'। बुंनोनो रांखाला मा जायो गाज्रि बाहायब्ला जों फिथाइखौ मोनखायो। गाज्रिनि मावनायनिखौबो नांगौ ना औ औ।
बिदिनो जोङो बेवहाय औ साख्रिफोरनि साख्रिफोरखौ लानानै। जेनेबा जोङो बेवहाय बायदि जेनेबा दाथ' बांसिन। अनलाइन बो क्लास लानो हायो न' बेयावहाय जेब्ला जों इउटुबफोरावबो नायनानै जों मोजां। मोजाङै फरायनानै जों मोजां बेवहायनो लायनो मानसिफोरा फ्राय नायनानै जेनेबा बेवहाय मोजां फरायनानै मबाइलनिफ्रायनो। माने फास जानायखौ नुनो मोनदों आरो आं बिदिनो गावनि लाइफ खौ साखसेज जानायखौ नुनो मोनदों जाय माने गाज्रि खामानियाव बाहायदों बे माने मालाबाबो साखसे जायाखै आरो बिसोर। जाय बाहायदों बिसोर बांसिन साक्सेसफुल जादों।
आरो मबाइलनि मबाइलफोरनि गेजेरजों जों माखासे मिथियै बुस्थुफोरखौबो मिथिनो हायो। जेनेबा आरो अबेबा जायगायाव थाङै मोनथियै। लामाफोरखौबो जोङो जानबुंनिफ्रायनो मोनथिनो हायो।
औ नंगौ।
बेफोर माखासे मोजां जाहैबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो।
न'आव थानानै जोङो गासिबो बुस्थुखौ जानबुंआवनो नुनो हायो।
औ औ
गोदोनि समाव बेफोरखौथ' बहुद नुनायानो नुनाय जाया माने जानबुंआनो गैयामोन नालाय।
औ औ नंगौ नोंथां। बिदिनो बबेबाफोर जेनेबा बिदिनो खौरांफोरखौ जेनेबा मोनथि नो मोनो आरो बबेबा जाथायफोर जाबोला बेफोर खौहाय दानिया मबाइलावनो गोदोथ' बांसिन जेनेबा जोङो रादाब बिलाइ दङ जेरै बिदि बाथरि कगज होनना बुङो जायखौहाय बेवहायसो माने बांसिन बेब नायोमोन आरो मानसि फ्रा दाथ' बिदि निउस पेपारखौनो जेनेबा नायनायखौ नुनो मोनला औ औ।
गोदो गोदायनि आबै आबौ सानै साथामसो जोर जोरनानै दङब्ला बिसोरखौल' नायनाय नुनो मोनसै आरो नाथाय फ्रायैनो खम जाबाय निउस पेपारफोरखौ फरायनाय बा नायनाया।
औ नांगौ नोंथां बिदिनो बिदिनो दाथ' जेनेबा जों गुबुनाव थांब्लाबो जेनेबा मबाइल निफ्रायनो नेटवर्क अन खालाम खालामनानै जेनेबा लकेसन नायनानै दा थांनो हायो। गोदोथ' बिदि जेनेबा जों आन्दायहैयोसोमोन बबाव थांबोला बबाव मोनहैगोन बेखौथ' जों मोनथियामोन बिदि बांसिन माने सोङै सोङैसो थांनो गोनां जायोमोन आरो नाथाय दाथ' बिदि मबाइलावनो लकेसन नायनानै थांनो हायो जेराव थांनो गोसो बेवहाय बिदिनो आरो
बेफोरनो जोङो बु-बुस्थुफोरखौ बाहायोब्ला माने गासैयावबो मुलाम्फा दङ नाथ मोजाङै बाहायाब्ला खहा दंजोबो गासैबो मानि उलथा उ लथा फिन जाथाय थाखायो नोंगौ ना।
बेखायनो जोङो मोजाङै सानै हयै बुस्थुफोरखौहाय बाहायनांगौ। आरोना आं सानो माइआव बाहायोब्ला मोजां जागोन माबे बुस्थुआ मोजां नङा बेफोरखौ जों गावनो साननो हानाय माखासे गोहो थानांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय। औ दे गोजोन्थों अब्ला